हेलौ औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादों
अ ओ नोंथाङा बोरैहाय दङ?
औ दङ मोजाङैनो दङ।
अ बिद औ बिदिब्ला आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादों नोंहा सम सम दङना?
औ औ दङ दङ थारैनो दङ
औ बिदिब्ला आं नोंथांजों बर'फोरनि औ फोरबोफोरनि सायाव रायलायनो सावरायलायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना औ
औ औ औ सावरायनो हागोन औ औ
औ बिदिब्ला बे फोरबोफोरहा जोंहा गोबां बेबादिनो मागो फोरबो बे बैसागो फोरबो काति फोरबो आमथिसुवा फोरबो बेफोरबायदि थायो आरो ना। औ बे औ बेफोरनि मादाव आङो बैसागो फोरबोनि बागै नोंथांनो एसे फोरमायना होनो
औ औ औ फोरमाय जागोन औ थारैनो
औ बैसागो फोरबो होनब्लाथ' ओ गासिबो मिथिखायो नङा होनबा। जिहुथु जोंहा बैसागु औ बैसागु फोरबो जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बैसागु फोरबोखौ जोबोद गाजा गोमजायै फालि फा ओ फालिबोखायो आरो औ जोंहा बैसागु ओ औ जोंहा बैसागुखौ मोननै बाहागो खालामनाय जायो जेरै मोसौ बैसागो बा मानसिनि बैसागु। आरो औ गिबियाव जों मोसौ बै सागुखौ लाग्रोनाय जायो आरो।
औ नंगौ
मोसौ बैसागुखौ जोङो काति फोरबोनि ओ बे मोसौ बैसागुखौ जोङो सैथ' दाननि जोबथा सान एबा खालाराव जोङो थुखैनाय जायो आरो। बेहाय जोंहा मोसौ थुखैनायाव गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ नांगौ जायो जेरैहाय जोङो बा दिग्लिलिटि फान्थाव बेबायदिनि फाइनालाव गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइखौ जोङो जाय दिनखालि मोसौ थुखैगोन बेनि सिगाङावनो जों बुथुमना ला ग्रोनाय जायो आरो ना।
औ औ नंगौ थारैनो सैथो औ
बे मोसौ थु खैनायाव जाय दिनखालि मोसौ थुखैगोन हा जोङो बे दिनखालि जों फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोब स्राङै माने सिगाङाव नागिरना लानाय फिथाइ साम थाइफोरखौ जोङो मोजाङैनो हानानै लानाय जायो आरोना।
औ नंगौ नंगौ थारैनो औ
ओ बेनि उनावहाय जोंहा ओ थिग बेबायदिनो जोङो मो सौखौ थुखैनाय समावहाय जोंहा लाव जा फानथाव जा बेफोरबायदि ओ मे मेथा खुगा मेथाइखौ जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो खनबोनाय जाखायो आरोना
जायो जायो जायो औ नंगौ नंगौ थारैनो सैथो
औ औ बेजों लोगोसे जोंहा ओ बेजों लोगोसे जोंहा आरोहाय बे मोसौ थुखैनाय सानावनो जोंहा मोसौनो फोथाबो फुननाय जायो बेखौ साराय एबा खान्थानि ओ हांगारफोरखौ हल'नानै जोंङो थाव गुबैबा थाव गोथां फुननानै फथा बुंनाय जायो आरोना ओ बेखौ ओ मानो फुननाय जायो मोसौनि बिगोमाफोराबा अरनबारिफोराव हगारोबा बा हाग्रा बारिफोराव हगारोबाथाय मोसा लख्रा फोरा जेन जाया बिनि थाखाय जों फोथाखौ फोनना हरनाय जायोमोन आरोना ओ आरो बेखौ ओ फालिबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबादिनो जोंहा मोसौ थुखैनायजों लोगोसे बे मोसौनि फागाखौबो जों बेदिनखालि सोलायना होनाय जायो आरोना
औ नंगौ सैथो औ
से था मैगं थाइगं जेरै बेयो जोंहा गोखा गोखै खुंखा बा दिंखिया मानामुनि बेफोरबायदिनो माने मिथिंगायाव जा जा मैगं थाइगं मोनो जों बेफोरखौ जानाय जायो आरोना।
जायो जायो औ नंगौ
जोंहा माने गोदो गोदाय समनि बा आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो जोंङो जानाय जायो आरोना। ओ बेजों लोगोसे आरोहाय मानसिनि बैसागु बे मानसिनि बैसागु जोंहा गोदो गोदायनि समावथ' जोंङो ओ थामजि बि सान ओ बा मास मोनसे बेफोरबायाददि लानाय जायोमोन आरोना आथिखालावथ' जों बेफोरबायाददि लानायखौ नुनो थांलियाबा जोंङो स्नि सान बा बे आरो आथिखालाव
औ औ नंगौ
जोंहा बैसागुआव ओ बैसागु ओम बे बैसागु बैसाग मानसिनि बैसागुआव जोंहा बैसागोनि सेथि खालार बा से सानाव जोंङो गामिनि गेदेर गोलाव रायजो राजाफोरखौ खुलुमनायजों लोगोसे जों उन्दैफोरनो अननाय बा बेफोरबायदि दि होनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोना ओ बेजों लोगोसे जोंहा बिनि बादै जोंहा गोबां दोरोंङारि दामजु देग्रा दंङ जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा बा औवा नि थरखा आरो ना जोंङो बेफोरखौ लानानै रंजा बाजा गाैबो माने मोसानो थांनाय जायो बा बेेयाव जोंङो जों मोसानो जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव जोंनि माने खायफा खायफा माइरं बा फैसा बेफोरबायादि अनसुंथायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो ना अ नोंथांङा बेफोर फोरबोफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ थारैनो ओ नोंथांङा बुंलांनाय बायदिनो जोंहा ओ जा जोंनि बैसागु फोरबो बे बैसागु फोरबोनि अनगायैबो जोंहा गोबां रोखोमनि ओ फोरबो फालिनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि बर' समाज एबा बर' हारिमु नंङा होमबा दा बे रोखोमैनो जोंहा बैसानियाव- बैसागुनि अनगायैबो गोबां जोंहा फोरबो फालिनाय नुनो मोनो जेरैहाय ओ बैसागु फोरबो मा आगो फोरबो ओ खाथि फोरबो ओ आमथिसुवा आघोन दानि ओंखाम गोरलै जानाय, आरो बेजों लोगोसेनो खेराइफोरबो नङा होमबा नोंथां। दा जोंहा खेराइ फोरबोनि सायावनो एसे बुंनो लानोसै जों खेराइफो फोरबोखौहाय ओ बायदि रोखोमै खुंबोनायखौ जों नुनो मोनो। खेराइ फोरबोखौ जेरैहाय जोङो नुनो मोनो हो खेराइ फोरबो आव दौदिनिफोरखौ ओ मोसानायखौ जों नुनो, मोनो थिग बेबादिनो जोंहा खेराइफोरबो होनना दङब्ला जोंहा बायदि आलादा आलादा रोखोमनि खुंनायखौ जों नुनो मोनो जे रैहाय नखरनि फोरबो खेराइ फोरबो, माइनाव खेराइ फोरब बो, नङा होमबा थिग बेबायदिनो जेरैहाय बाथ थौ खेराइ बायदि बायदि रोखोमनि जोङो खेराइफोरबो खुंनायखौ नुनो मोनो। दा खेराइ फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंहा ओरैबायदिहाय खुंनाय जायो जेरावहाय ओ जोंहा
खेराइ फोरबोखौ नखरनि मोजांनि थाखाय जोंहा एबा रायजोनि समाजनि मोजांनि थाखाय खुंनाय जा यो नङा होमबा खौसेयै गोरोबनानै, थिग बेबायाददिनो जोंहा खेराइ फोरबो खौ ओ गुबुन गुबुन रोखोमै जोंहा नुनो मोनो ओ जेरै खे ओ थुंग्रि सिबनाय, खेराइ मोसानाय ओमफ्राय गराय दाब्रायनाय मोसानाय, नङा होमबा खेराइफोरा, बे दि बायदि बायदि रोखोमनि माइनाव खेराइ बायदि बायदि रोखोमनि खेराइ जों नुनो मोनो। दा जोंनि समाजाव ओ एबा जोंनि हा हारिमुआव गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर हारिमुआव खेराइ फोरबो फालिनायखौ नुनो मोनो ना आरो आथिखालबो जोङो ओ नुनो मोनो खेराइ फोरबो फालिनायखौ दा खेराइ फोरबो फालिनायावहाय जों ओंहा ओ खे मोसानाय मोसाखावरि बि बिथांमोना ओ जिनै बा जिस जि जों जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो खेराइ फोरबो फालिनायाव ओ जेरैहाय जोंहा थु थुंग्रि थुंग्रि दाहाल थुंग्रि लानानै जोंहा खेराइ मोसानायखौ नुनो मोन नो नङा होमबा? दा बे रोखोमैनो जोंहा खेराइ मोसानायाव खाम सिफुं जथा सेरजा बायदि रोखोमनि दामजु लानानै जोंह आ ओ खेराइ फोरबो ओ एबा खेराइ मोसानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा। दा ओ हिन्जाव एबा आइजोफोरनि बिथिङाव ओ जोंहा खेराइ मोसानायाव जोंहा दखना गाननायखौ दखना गाननानै खानाय - खानाय हगारसारनानै मोसानायखौ नुनो मोनो।
बे रोखोमैनो जोंहा बर समाजाव एबा बर हारिमुआव खेराइ मोसानाय एबा खेराइ फोरबो आबो मोनसे फोरबो हिसाबै जों मानिना लानाय जायो नङा होमबा बर' हारिमुआव। औ दा बे रोखोमैनो ओ जोंहा ओ आरोबाव गुबुन गुबुन आलादा आलादा रोखोमनि फोरबो फालिनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय आघोन दाननि ओंखाम गोरलै जानाय नङा होमबा। बै आघोन दाननि ओंखाम गोरलै जानाय जा फोरबो बे फोरबोआ जोंनि आबादारिफोरजों सोमोन्दो गोनां मोनसे एबा लोब्बा थानाय मोनसे फोरबो नङा होमबा एंगारनो हायो। दा जोंहा आघोन दाननि ओंखाम गोरलै जानाय होनोब्ला जोंहा जा जोंनि आबाद मावनाय नङा होमबा बोसोरनि जा आबाद मावनाय बै आबाद मावनायाव जोंहा ओ जा जों माइ मोनखांनानै जा हानानै लाबोनानै मारा होखांनायनि उनाव जा ओंखाम ओ माइखौ जोंहा जा सौनानै एबा माइरं महर मोनो बै माइ माइरंखौ जा जों जाजेननो लानाय एबा ओंखाम गोरलै जाजेनन्नो लानाय होनना बुङो बे लाजेनन्नायाव जोंहा ओ नखराव मोनसे फोरबो खुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां। ओ जायखौ जोङो ओंखाम गोरलै जानाय होननानै बुङो बेवहाय जोंहा
बायदि रोखोमनि फोरबो खुंनानै जोंहा ओंखाम गोरलैखौ जाजेननाय जायो जेरैहाय जोंनि बर' समाजाव नुनो मोनो जोंहा अनला जों दाउ ओंख्रि जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा।
औ नंगौ थारैनो।
औ औ औ थिग बेबादिनो जोंहा ओ बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं ज' ज' न'खर गासै बाय बाहागि गोरोबलायनानै जोंहा ओंखारगोरलै जाजेननायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदि। जोंहा बेनि अनगायैबो ओ आमथिसुवा फोरबो नोंथाङाबो खोनाखादों जानां
औ नंगौ थारैनो जोंहा बिराथ गोसो होआ माने गोबां रोखोमनि माने फिथाइ सामथाइ बा बेफोरखौबो जानायखौ जों नुनो मोनो बा गास गासै बोसोरफोरावनो जों आमथिसुवा बा बेफोरबायदि फुजा होनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
औ औ औ नंगौ थारैनो औ। ओ दा जोंहा आमथिसुवा नोंथां बुंनाय बायदिनो गोबां रोखो रोखोमनि फिथाइ साथाय जों जानाय नुनो मोनो दा बेबो मोनसे ओ जोंनि समाजाव ओ फालि जानाय मोनसे फोरबो दा जेरै हाय जोंहा नुनो मोनो ओ जोंहा आमथिसुवा जानाय लोगो लोगो जोंहा आबादारिफोरखौहाय ओ एबा जोंनि समाजनि सुबुंफोरखौहाय ओ गायनाय फुनाय ओ हालेवनाय बायदि रोखोमनि खामानि खौनो जोङो बन्द' खालामनानै दोन्थ'नायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा। जायनि जाहोनाव औ औ जायनि जाहोनाव जोंहा सुवा जानाय जायखौ बुङो जों बैसो मुथि यानो सुवा जानाय होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा थिग बेबायदिनो बे रोखोमै जोंहा बै समाव बै साननिफ्राय जोंहा न'खरावहाय न'खरनि थानसालिजों लोगोसे न'खरफोरखौहाय जोंहा लिरनो मोनोनि बायदि रोखोमनि जोंहा ना बेदर जायि बायदिखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा दा बे रोखोमैनो जों हा आमथिसुवा होननानै बुङोब्ला आमथिसुवाया जोंनि होननाव सानब्रै एबा सानबासो जोंहा आमथिसुवा नांनानै थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा दा बे रोखोमैनो जोंहा औ औ। दा बे रोखोमैनो जोंहा आमथि सुवाया सानब्रैनि उनाव बायखांनायनि उनाव जोंहा ओ जोङो बै जोबखा जोबथा सानखालि जोंहा न'खरफोरखौ लिरनाय फोसाबनाय जि जोम सुस्रांनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा?
ओ नोंगौ अ।
औ औ औ बे रोखोमैनो जोंहा न'खर बायदिसिना थान सालिफोरखौ फोथारस्रांनानै बै जोबथा सानखालि जोंहा ज' ज'यैनो गामि नाङैनो समाज नाङैनो जोंहा फिथाइ सामथाइ जेरैहाय थाइजौ खान्थाल जानायखौ जों नुनो मोननाय नङा होमबा नोंथां औ औ बेबायदिनो बायदि रोखोमै जोंहा बेनि उनावहाय गायनाय फुनाय बायदि रोखोमनि हाबाफारिखौ जोंहा जागायफिननाय जायो नङा होमबा आमथिसुवा जोबनाय लोगो लोगोनो। औ औ दा बे रोखोमैनो जोंनि समाज एबा जोंनि हारिमुआव बायदिसिना रोखोमनि फालिनायखौ फोरबो फालिनायखौ जों नुनो मोनो। दा नोंथां जोंनि सावरायनाया समाबो एसे
औ नोंथां ओ नोंजों सावरायनोखौ बेखिनियावनो